हेल' औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथां सेम टु इउ।
अ आ नोंथाङा ओ फन हरनायनि जाहोनखौसो बुंनो हागोन ना?
अ नोंथां आं फन हरनायनि जाहोना बेनो जाहैबायखि ओ जेनेबा नोंथाङा एसे फ्रि दंथ'यो नोंथांजों जेनेबा बर'फोरनि बैसागु फोरबो फालिनायनि बागै एसे सावरायनो फनहरनाय जादों नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनायाखै नामा?
खोनासैनो नोंथां बुंलाय अ अ
अ औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना बैसागो फोरबो होनोब्लाथ' जोंना गोबां रंजानाय बाजानाय ओ बर'फोरजों ना अ जेनेबा ओ बर'फोरनि गोबां रंजानाय नाय फोरबो नङा होमबा
औ औ नोंथां नंगौ
अ अ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे बैसागो फोरबोखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो नोंथां?
औ बैसागो होनोब्लाथ' जोंनिया बैसागो होननाय माने जोंनिया गोदान बोसोरखौ बरायनाय जाय जायो आरोना
औ
ओ बिदिनो जोंनिया बैसागोखौ जोङो ओ जेनेबा जोंनिया ओ सासनि दिन फालिनाय जायो आरोना
औ
स्नि दिन फालिनाय जायो बेनिनो जोंनिया फार्स बैसागो खालि जोंनिया मोसौ थुखैयो आरोना मोसौ बैसागो होनना बुङो जायखौ जोङो
औ
ओ बिदिनो जोंनिया ओ मानसिनि बैसागो थायो बिदिनो जोंनिया गोखा गोखै नागिरलायनाय बैसागु थायो आरो ना जालायनाय बिदिनो जोंनिया मानसिनि ओ मानसिनि दिन होनना बुङो जायखौ जोङो ओ बेखालि जोंनिया ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान बावो आरोना
औ
जेनेबा गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रि हरो बिदिनो जोंनिया ओ मानसि बैसागोआव थांखांनायनि उननिफ्राय जोंनिया ओ न'खर न'ख नखर बैसागो मागि हैयो आरोना जेनेबा जोंनिया ओ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै जोंनिया गामि गामि जोंनिया बैसागो मागि होयो जेनेबा न'खर न'खर ओ बयबो गास गाजा गोमजायै ग्रोम ग्रोम मोसाहैयो आरोना
औ औ
बिदिनो जोंनिया अ न'खर न'खर अ जायफोरनाव जों मोसानो थाङो बिसोरनो जेनेबा अ जों मोसानानै दिन्थियो आरो बिसोरो अ न'खरनिफ्राय जा जोङो जेनेबा माइरं ओ जेरै जों अननानै हर रो जोंनो जेनेबा फैसा बिदिनो जा एसे एनै हायो बेखौ जोंनो हरो आरो ना
औ अ नंगौ
जोङो अ गामि गामि बयनिबो गामि गामि बिदिनो अ रंजा बाजायै बैसागो मागिहैयो आरो ना
औ
औ बिदिनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय बैसागो फालियो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो अ फार्स्ट अ बैसागोनि फास खालि अ जोङो मोसौ थुखैनाय जायो आरो अ जेराव जों मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो ओ बिदिनो पानिलाव आरो फान्थाव हालदै
खाराय बिदिनो गोबां बिदिनो अ मोसौ थुखैनो लागाखौ जोङो जगार खालामना लाग्र ग्रोयो बिनि उनावहाय जोङो अ बेख बेखौ मोजाङै हाना लानानै औवानि औवानि आरुं जिरनानै जोङो माला बानायनाय जायो। यो जायखौ जों मोसौनो गानहोनाय जायो आरो आरो जोङो बिदिनो बारान मोसौ गलिफोराव जोङो आलायना दोननाय जायो आरो बिदिनो जोङो हां गार नांगौ जोंनो जायखौ जोङो साराय एबा थौफोरनिफ्राय जोङोखनानै जानाय थाव फोननानै जोङो मोसौनो फ'था गोसोम गोसोम फत ता होनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो ओ जोङो मोसौखौ दैमायाव लांनानै थुखैहानै जोङो बै सानखालि मोसौखौ जों हेगारना होनाय जायो ओ मानना बिसोरो ओ बेसानखालि उदाङै गांसो मोनजाथों होननानै। औ बेनि उनावहाय जोंना मानसि बैसागो फैयो बे मानसि बैसागोआव जोङो अ जोब जोबोद गाजा गोमजायै रंजानाय जायो नङा होमब नोंथां ओ औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा दामग्रा आगजु लानानै नोंथांमोना मोसायो फोरमायनो हागोन ना?
औ जेनेबा जोंनिया ओ ओ खामाथ' थाखायो नालाय ओ खाम जाहैबाय बिखि सेरजा अ बिखि जथा आरो बिखि जोंनिया जाबस्रिं आरो जायखौ जायखौ जों बुङो सिफुं आरो जोंनिया बैसागो होनोब्लाथ' जोंनिया ओ थरखासो दामो नालाय ओ गथ'फोरा बिदिनो जोंनिया बिदिखौनो जोंनिया लानानै बैसागो मागिहैनाय जायो आरोना।
औ औ
बिदिनो जोंनिया बिदिनो बैसागो मागिनानै जेनेबा बैसागु मोसानानै जोङो ओ न'खर न'खर मोनबोनाय माइरं बा फैसा बेखौ जोंनिया ज' खालामनानै बा जोङो बेखौ ओ ज' मा होनो हाथथाय बाजाराव हाथाय बाजार खालामनानै जेनेबा जों बेखौ खाना जानाय जायो आरो।
औ नंगौ औ आ दा नोंथांमोननि सोलावहाय ओ सिख्लाफोरा एबा आइजोफोरा ओ मा मा गाननाय जोमग्रा जोमनानै मोसानाय जायो?
औ औ अ जेनेबा जोंनिया बैसागो मोसानाय होनोब्लाथ' जोंनिया दख'ना गोमो बिदनानो बांसिन सोलियो आरोना ओ आरो बेनि अनगायैबो गोबां सोलिबावो जेनेबा जोङो गोज्जा दखना गोज् फा आरो खायमा आरो बिदिनो ओ कमला गालार आरो बायदि गाननाबो मोसाबावो बिदिनो गथ'फोराबो बिदिनो ओ गोबां गाबनि गोजा गोथां ओ आगर गाननानै जेनेबा जोङो मोसाहैनाय जायो आर आरो ना बिदिनो जोंनिया बरफोरनि आर'नाइ फालिथा होैयो आरो आइजोफोरा लानाय जोंनिया फास्रा थाहैयो आरो ना रेगे रेगां फास्रा जायखौ जों बुङो
औ आ नोंथांमोननि ओनसोराव बिदि दि दा बैसागो फोरबोआवथ' गोबां गामि गामि फांसन जायो नङा होमबा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि जायो ना जाया नोंथां?
औ जेनेबा आङो बेलेग गामिफोराव खोनादों बाट जोंनि गामिफोराव बिदिहायबा बारा जानायखौ होनाया आरोना।
औ ओ दा नोंथाङाबो बेफोराव थांनानै बिसोरनि माबायदिहाय खुंलाङो बेफोरखौ न नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ औ औ फोरमायनो होन नोंथां जेनेबा जों बिनो बैसागु बोथोरावथ बिदिनो। जोंनिया बैसागो फोरबोखौ जोंनिया बिदि गामियाव ज नांनानै फालिनाय जायो आरो ना बिदिनो जोंनिया बिदि बैसागो फांसन सोलिबा जोंनिया जेबा ओ गामिनिनो जा गथ गथ बा सेंग्रा सिख्ला ओ बोराय बुरै बिदिनो जोंनिया ओ बयखौबो रंजाहोनो थाखाय बा बयबो रंजाथों होननानै जोंनिया बैसागोनि कमपिसन लाखयो आरोा जेनेबा मोसानानै दिनथि नांगौ आरो बेनिनो जनोबा ओ प्रायस बो होैयो आरो ना ओ जेनेबा फैसाबो होयो फार्स्ट सेकेणड थार्ड बिदिनो जोंनिया मोसानानै जाय जायनि मोसानाया बांसिन मोजांसिन जायो बा जायनि गाननाय जोमनाया जोबोद मोजांसिन जेनेबा बिदिनो जोंनिया दामनाय देनायफोराबो जायनिया मोजांसिन जायो बिदिनो होनाय जायो आरो। ना
औ बिदिनो गोबां जोंनिया बैसागो फोरबोआव जों गोबां नियम खान्थि फालिनाय जायो नङा होम मोनथ ओ औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो बैसागो फोरबोआव दिंखिया एबा थालिर फस्ला आ आरो गुंखा बेफोरदि जानाय जायज जाया नोंथां?
जायो नोंथां जेनेबा जोंनिया बैसागो होनोब्लाथ जोंनिया गोखा गोखै ननायागिरना जानाय खानाय। नालाय बेनियनो जोंनिया बैसागोनि गोखा गोखै जानाय दिन खालि जोंनिया ब बारि बारि थांनानै बा बिदिनो गुबुननि बारि गिर होयैनानै जोंनि दिखा थालिर फ बिदि जानाय जायो आरोना आरो बिदिनो जोंनिया बयबो लोगो नांनानै गामिनि ज जानानै जोंनिया एवलायनानै रानलायनानै जायो आ आरोना
औ नंगौ दा बे थारद फस्लाखौ जों बांसिन मादो जायो नों थां?
सार मस्लाखौथ जों बिदिनो जोंनिया गोखा गोखैबो होनानै ए ज हायो आरो अमा बेदरजोंबो जानो हायो आरो ना।
औ औ जोंङो बांसिन थिनानै थालिर फस्लाखौ अमा बेदरजों जानाय खोनायो नङा होमब्ला जों निजेबो जाखायो औ ओ बैसागो फोरबो होनोब्लाथ' जोंनिया गोबां रंजानाय फोरबो होननानै जोंङो गा बर' सुबुंफोरानो मिथियो बिदिनो गोबां रंजायोबो। औ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बैसागो फोरबोआव बिदिनो फानसन फालिनाय जायो आरो। ओ बे फानसनाव। जोंङो गोबां खेलाफोरबो होनाय होनाय जायो जेरै खारनाय। बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय आरो। हांसो हमनाय आरो काबादि खेला आरो दिनो बारनाय बिदिनो थालिर बिफां गाखोनाय। थिंख्लि बुख्रुबनाय बिदिनो गोबां खेला होनाय जायो आरो जोंनियाव। आरो ओ मोना मोनाहाय। जोंङो गथ'फोरनि बा गोदोरफोरनि बा सिख्लाफोरनि जोङोऔ मोसानाय बादायलायनाय होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय। ओ खुगा जेनेबा ओ खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बेफोरखौबो होनाय जायो। आरो बिनि उनावहाय जोङो। खो रोजाबनाय बेखौबो बादायलायनाय होनाय जायो आरो। गोदोरफोरखौ जेनबा आलासि लेंहरनानै जोङो आर'नाइ जो। जों बेसोरखौ मान होनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेनि उनावहाय। नि उनावहाय जोङो बिदिनो मुंदांखा देंखोगिरिखौ जोङो बरायनानै एबा। हांख्रायनानै लाबोनाय जायो जोङो रायजो राजाफोरा जा दान्दिसे बैसागो बोथोर नाल। जोंनाथ' रंजानाय बोथोर होनना मिथिखायो बेनिखायनो जोङो देंखोगिरि। बरायनानै लाबोयो एबा हांख्रायनानै लाबोनाय जायो बेजोंनो ओ जोङो दान्दि। से सम रंजाफानाय जायो आरो जोंनि ओनसोल
औ -औ बिदिनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा। ओ जेनेब्ला बैसागो बोथोराव गथ'फोराहाय मा गाननानै ओ मोसायो आरो। ओ सेंग्राफोरा ब्रा बा बोराय बुरैफोरा मा मा द्रेस गाननानै बा। मा मा गानानै मोसानाय जायो आरो ओ आइजोफोरा मा- मा बायदि हाय द्रेस गान नानै मा मा भाास्रा रानानै मोसानाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां हागोन ओ गथ' गथ'फोराबो बिदिनोओ। गोदोरफोरखौ जेरै नुदों बिसोरबो बिदिनो गामसा एबा गिन। जि आर'नाइ खर' खर'आव खानानै आरो आगोरोनायाव लानानै बिदिनो मोसायो। हौवासा गथ'फोराबो औ आरो ओ। हिनजावसाफोराबो बिदिनो ओ गोदोरफोरखौ जेरै दख'ना गान्नाय नुयो बिस रबो बिदिनो दखना गानो। उन्दै उन्दै गथ'फोरनो आथिखालावथ' बिदि रेडिमेद दख'ना ओंखारबाय नङा होमबा। बेफोरखौनो गानहोनानै हरो आरो गोदोरफोराबो बिदिनो एख। यैनो दख'ना आ गोमो फालि गोजा आर'नाइ गोथां जान्जियाव खा मोसानाय जायो आरो। आरो हौवासाफोराबो गेन्दि गुफुर आर'नाइ गोथां खर'आव। खानानै आरो गोरोनायावबो आर'नाइ लानानै गामसा गोथां गाननानै बिदि रंज जानाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा जोंना समावबो जाहोलां। बाय नङा हनबा नोंथां औ। जोङो जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ' जासिगोन नामा।
औ औ जागोन नोंथां जागोन नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां।
दे नोंथां उम।